औ।
हेलौ नोंथां औ।
मा खालामदों नोंथां।
ओ आं ओरैनो दङ नोंथां नोंथाङालाय दा मा खालामदों।
नोंथां।
ए औ दे दे।
दिनैनि सावरायनो गोनां आयदाखौ फिथाइ सामथायाइनि फारसे लानोसै नामा नोंथां।
औ दे जा लाजागोन दे नोंथां।
नोंसिथिं फिथाइ सामथाइया मा मा दं।
बिदिनो नोंथां फिथाइ सामथायाइ होननानै बुंबाथ' माने गोबांखौ नुनो मोनो जेरै। थाइजौ खान्थाल आनारस। बिदिनो लेरख नालेंखर। बिदिनो मा मा दं माने गोबां फिथाइ सामथायाइफोर नुनो मोनो आरो थालिरफोर। अब्ला नोंथां मिथिनोलाय बिदिनो मा मा फिथाइफोरखौ नुनो मोनो। मा मा फिथाइफोर दं मा मा नुनो मोनो।
दा मोनबाय थानाय खान्थाल थाइजौ आनारस। मुदुफुल बिदिनो अनेख फिथाइ दं आरो ओमफ्राय माखासे। फैगौ बोथोरावसो मोनो माख माखासेखौथ' माखासेखौ मोनथिथला नोंथां बे। दा जाफुबाय थानायखौल' मिथिनाय जायो।
औ बिदिनो होमबा खान्थाल थाइजौ नोंथांमोनथिं। मेरला मोनो ना।
मोननाया मोनो नोंथां मोजांखौनो मोनो जोंथिं। फिथाइ सामथाइया।
औ।
नोंसिनि न'आवलाय मा मा दं नोंथां फिथाइ सामथाइफ्रा
न'आव होननानै बुङोबाथ' बिदिनो मा होनो। गिबियावनो खान्थालखौ होदो माने खान्थाला माने। मेरला दं आरो होननानै बुंजायो आरो खान्थालखौ खान्थाल बिदिनो थाइजौ। ओमफाय लिसु बिदिखौ माने न'आव दं होननानै बुंजायो आरो दा दानिसो। माने आ दा समाव माने। खौ मोनजायो नालाय बेनिखायनो दा दङ अब्ला नोंथांमोननाव माने। खान्थाल थाइजौथ मेरला फिथाइफोर मोनो अब्ला। बिदिनो नोंथाङा बुंनो हागोन जे माने खान्थाल थाइजौखौ मा समाव जायो एसे फोरमायना। होनो हागोन नामा।
बुंनो थांबाथ' नोंथां दा बायदि बोथोरावनो गोलोम बोथोरावनो मोननाय जायो आ। आरोखि नोंथां बिदिखौ दाथ' जाबाय थानायानो जागासिनो। खान्थाल थाइजौ आनारस बेफोरखौ दा मोनगा आरो नोंथां बेखौ।
औ औ औ नोंथाङा माने खान्थाल बिफांखौ माने मारै गायो इखौ एसे खिन्थानो हागोन नामा
खान्थालखौथ' बेखौथ' गिबियाव बेगर थायो आरो खान्थालाव बे बेगरखौ औ बेगरखौ गायोब्लानो खिलियो आरो गावनो हारसिं
औ औ औ औ आरो बेनिफ्राय
खायो नोंथां खान्थालफोराथ'।
औ औ औ औ थाइजौफ्रालाय माबायदि थाङो जेनेबा? थाइजौफोरा माजों देरो।
थाइजौआथ' हारसिङो रजलाबायखायो हासार गोनां जायो नालाय गामियाव नोंथां बिदिनो फिथाइ सामथाइ ओरैनो जानाय थानाय मादा बेफोरखौ गारलाबायनानै रजनानै थाजोब्बाय आरो जोंना न'आव नो।
औ माने बे रज'नायानो देरो होनबा ना?
देरो बिदिनो औ।
औ औ बिदिनो आरोबाव मा फिफांफोर फिथाइफोर मोनबावो होन्दों आनारस मोनो?
आनारस मोनो नोंथां ओमफाय थालिर मोनो।
औ
गय दं आरो गय फिफाङाथ' ओरैनोबाबो खमन था खा गासिनावबो थाखायो।
औ औ बिदिनो नोंथाङा बुंगोन बुंनो हागोन जे माने गय फिफां खौ माने मारै गायनानै मारै देरो एसे खिथानो हागोन नामा?
गयखौथ सिगाङाव बिदिनो मजा बानायग्रो आरोखि ना नों मजा बानायनायाव मजाबो जानो हाग्रोबाय ओमफाय उनाव मानि गिबियाव हायाव फबना दोनग्रो आरोखि ना ओमफ्राय हायाव फबनानै सेवहोयो बेखौ बिनि गय फिथाइखौ जेब्ला सेवो अब्ला गावनो हा सेवनानै फिथाइनिफ्राय माबा खिलियो आरो फुलि खिलियो फिसासा ओमफ्राय बेखौ बिदिनो देरहोदो एसे देरहोनानै उनाव गायदो आरो गायनानै बिदिनो एसे देरबाय एसे जायगा सोलायदोलाय एसे देरबा आरो जावफुनानै जायगा सोलायना होदोलाय मानेखि बिदि खालामबा फिथाइया एसे गाहायावनो थायो आरो गय फिफाङा।
औ
आरोबाव बिदिनो मा मा फिफां फोर होनदों?
आरो थाइ ओइ थाइजौखौथ' खिन्थाखांखाबाय आं नोंथां। ओ थालिर दङ थालिर दङ मुदुफुल दङ।
औ
थालिरखौथ ओरैबाबो मोनथिखायो रज'नाय थांनायखौ। जेब्ला फिथाइ मोनखाङो अब्ला दानसना होनांगौ।
औ बिदिनो आनारसखौलाय माने मारै देरहोगोन नोंथाङा बेखौ इसे फोरमायनो हाबावगोन नामा?
आनारसखौ गिबियाव जोंथ' ओरैनोथ' आनारस जायो बेखौनो मिथिखायो आनारस आवथ'गोजौ बाहागोआव माबा थायोना बिलाइ थायो। बे बिलाइखौ गायना होफिनबानो बे थांफिननो आरो उनाव लासैनो। थांफिननानै गावनो फिथाइ महर लाहैफिनो।
औ बेनो जाजाहैफिनो होमबाना औ। थि
नोंथांङा गायफेरा नामा बेफोरबायदिखौ
गायनायाथ' माने गायबाय आंबो बिदिनो औ बिदिनो फिथाइ सामथाइखौथ' मेरला गायबाय जेरै खान्थालफोरखौ फुलिफोर गायबाय थाइजौफोर गायबाय लिसुफोरखौ माने लिसुआथ' दालायखौ खोलोमनांगौसो नालाय बेफोरखौ गायबाय आरोना लेबुफोरखौबो खोलोमनानै गायखांबाय आरो औ बेफोरखौ माने बिदिनो मेलला फिथाइ सामथायाइफोरखौ गायबाय होननानै बुंजायो थालिरफोरखौबो माने बिनि रोदाफोर माबाखौ फिफां खिलिनायखौ माने जावखुनानै बेखौ गायबाय आरोबाव बिदिनो आनारसफोरखौबो आनारसनि फिथाइनि सानि बाहागो बिलाइफोरखौ दानस'नानै बिदिनो जायगा मोजां हासिदोमा बेफोराव गायबाय आरो नोंथां
उ
अब्ला नोंथाङा माने बुंना औ दे होनदे नोंथां
मोनथिं नारेंखल बिफां गैया नामा
नारेंखल सिफुंआथ' दङ दंनाया गोबाङानो दंहोनजायो बिदिनो नालेंखर बिफाङाथ' माने गिदिर गिदिर जायो नालाय औ
औ नारेंखलखौ माने जोंनिथिं बारा नुनाय जाया नालाय ओंखायनो माबायदि गायोबा थाङो बेखौ बेखौ बारा मिथिनाय जाया आरोना जोंनिथिं बेखायनो नोंथाङा एसे नारेंखल फिफांनि बारसे माबायदि खालामबा देरो थाङो फिथाइ मोनो बेफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा नारेंखलनि फारसे
औ ओ बिदिनो गिबियाव माने नालेंखर बिफाङाथ' बिदिनो फिथाइ फिथाइनिफ्रायनो माने फिथाइखौ जेनेबा बा हाननानै माने बिखौ माने ओ बिदिनो हायाव फबनानै दोनोब्ला बे फिथाइनिफ्रायनो माने गाजा खिलिबोनानै बियो माने लासैनो फिफां बा फुलि महर मोनो आरो बिनिफ्राय जेनेबा नोङो जाय लांदां जायगाफोर दङब्ला बेथ' माने नालेंख बिफाङा देरबा गिदिर जायो नालाय बिफां महर लायो नालाय गिदिरनो बेनिखायनो माने बेखौ फुलि बिफां फुलिखौ माने जेनेबा बिफाङा बबेबा जाय फिथाइ सिरिनानै बा देरदोंबा नोङो नङाब्ला बिफांखौ माने फिथाइखौ फुलि बानायनानै दोनदोंब्ला माने बेखौ जावखुनानै बिदिनो लांदां जा एसे मोजां जायगायाव बिदिनो न'नि एसे गोजान जायगायावहाय माने बेखौ गायोब्ला माने बिफाङा बिदिनो हारसिंनो देरलांबाय थायो आरोना बियो माने बिदिनो देरै देरै देरनानै माने बोसोरसेखौनो हमना लादो माने बोसोरसेयाव बियो फार्स्ट टाइम माने खुंगोन आरो ना गिबि फार्स्ट खुं खुंजेनन्नायाव माने फिथाइया थाया आरोना बियो ओरैनो बिबार बारगारनानै माने खुंगारोल' आरोना बिनि उनाव बियो बिदिनो फार्स्ट खुं खुंखांनायनि उनाव माने बिदिनो गोबाव सम थानायनि उनाव माने बियो जेब्ला आरोबाव नैथि खेब खुङो अब्ला माने फिथाइआ बेयाव बे समाव माने बियो थायो आरोना माने थायनाय समाव बियो माने एसे गिदिर गिदिर जायो आरोना फिथाइआ जेब्ला खुङो अब्ला खुंनायनिफ्राय फिथाइया थायो थायनानै माने एसे गिदिर गिदिर जायो आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय बिदि देरदोगोन देरदो देर देरनानै बियो माने गोबाव सम देरलांनानै माने जाजानाय बा एसे देरोब्ला गोथां महराव माने बे बिदै लोंजानाय जायो आरो ना आरो बिनिफ्राय एसे देर -रलांबावोबा बिनि मोदोमा मोजाङै रालाङोबा बिगुरा मोजाङै ला रालाङो अब्ला बे समाव माने बिनि मोदोमा जाजानाय जायो आरो ना बिनि बिगुरा बो माने बिदिनो माबा सावनायाव बाहायजायो आरोना दा औ आरोबाव नोंथां माबा मोनथिबांवनो लुबैदों नामा?
मिथिनो लुगैनाया नोंथांमोनाव मुदुफुल बिफां दंना गै
मोदोफुल बिफाङाथ' बिदिनो न'आव न' खाथियाव ओरैनो रज' आरोना बेबोथ' माने बेगरनिफ्रायनो फुलि हारसिंनो रुजुगारनानै देरो आरो फिथाइ थायो आरो बिनि बिबाराबो जाजायो होननाय खोनानो आरोना आ नोंथां। बिदिनो नोंथाङा ओ खम-खमला फोर बा आफेलफोरनि बिफांखौ मिथि
बेखौथ' मोनथियो मिथिनाया
औ माने बिदिनि थावनाया कमलानि थावनाया माबायदि आरो आफेलनि थावनाया माबायदि नासपातिनि थावनाया माबायदि बेखौ खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
बेखौथ' बेथ' जायगा बाय जायगा आरो अबाव हासार मोजां बाव गोथाव मोनजानाय जायो। खमलाखौथ' ओरैनोबाबो थांलाबायनायखौ नुनो मोनो जोङो खमलायाथ' गोदै गोखै जायो आरोखि ना बांसिनानो ओमफ्राय आलदा जायगा नायै जायगा हासार होयोबा गोदैल'बो थायो आरो खमलाया ओमफाय ओरैनोबाबोथ' आ पेल फिथाइफोराथ' जोंनि जायगायाव मोननो गोब्राब होमबाबो आफेलनि थावनाया आफेेलाबो गोदै आरो गोदैया बांसिनानो ओमफ्राय बिदिनो एसे गोथाङाव गोखैया जाहोङो आरोना आफेला
औ औ
आंगुराबो गोदै गोखै थायो बिदिनो गोबां रोखोमनि जाद थायो। जायगा नायै जायगा बिदिनो जायगा नायै जायगा मोननाय जायो आरोना आंगुरखौबो
औ अब्ला नोंथांनिफ्राय माने गोबां औ अब्ला नों थां माने गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय अब्ला सावरायनायखौ थिनियावावनो दोनथ'सै नामा नोंथां।
औ दोनथ' जासिगोन नोंथां।
दे होमबालाय नोंथां।
औ नोंथां